स नोंथां
मा खालामदों नोंथां?
अ नोंथां नै जिरायनानै दंङ।
अ दैमाफोरनि सेराव नामा नोंथां माथो ज्रिं ज्रिं गाबनायखौ नायलायदोससे
औ दैमाजियावनो नोंथां हाब नोंथाङा माथो एसे हमनो हालायलायथारो।
ओइ आं हायोलै नोंथां आंबो नै दा दैमा जिङावनो दंखायोना एसे बेखायनो एसे थाल लायानाय जादों आरो आं नोंथांखौ ओमाय जानायफोरा जाबाय नामा नोंथांमोननिफ्राय?
औ जानाय ह जाबाय
माक्सा कम्पानि नोंथां?
ओ नोंथां सबायजों साम'सोमोन।
बहाहा गोथावआनो माथो।
औव गोथावाआनोमोन नोंथां।
ओमफ्राय
बोथोरा बिराद गरम मोनदों ओंखायनो दैमा जिंगं आव जिरायना दंहैयो
अ ओमफ्राय थासारिफोरालाय बोरै खबर सबरफोरालाय
अ
थासारिया बोरै नोंथां
औ खोनादों नोंथां थासारिफोरा
अ नोंथां थासारिफ्रायथ' दायो मोजां दं नुयो माने दैज्लां बोथोरनि माइ गायनायफ्राबो एसे जोबजोबफ्बायना--'
अ ओमफ्राय अ ओमफ्राय दायो नोंथाङा फ्रि दा नोंथां?
औ फ्रि नोंथां फ्रि।
फिरिबालाय आं नोंथांनिसो मोनसे टपिक सो लाना फैदोंमोन आरो नोंथां टपिकआ बेनो जे जोंङो सोलोंथाइनि गेजेरजों दानि जुगाव माबायदि जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बा जोंङो गोदोनि दिनाव सोलोंथाइनि गेजेरजों माबायदि जौगायोखौ जोंङो नुनो मोन्दोंमोन आरोना नोंथां बेफोरनि सायाव आंङो नोंथांनो? बेफोरबायदि बाथ्राफोरनि सायाव आं नोंथां जों फंनैसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां
औव सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन। औ दा बिदिनो दानि बावैसो सो नोंथांनो सोंनाय बायदिनो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि जि थासारि जोंनि मुलुगा माबायदि समाजा माबायदि जौगादों जौगाथाय लाबोनो हादों दा बैफोर सम नोंथाङा एसे मिथिनो लुबैयो नालाय आं एसे नोंथांनो फोरमायना होनि दा दा जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों माबोरै जौगानो हादों होन्नानै बुङोब्ला? जोंङो सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां जौगाथाय मोननो हादों आरोना नोंथां।
औ औ।
ओनसोलाव माने ओ दा जिबायायदि मेसिनारि मुवाफोर बायदि गिदिर गिदिर मेसिनफोर दङना बे बेफोर माने गासैबो माने जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो फैजोबनाय होननानै बुंनो हागोन जोङो। मानो होनोब्ला जोंङो रोखा रोखा जोंङो नुखायो बा मिथिखायों मिथिखानायखा जें गोदोनि समाव जोंहा ससोंथाइनि बिबाङा गोबां खममोन सोलोंथाइ लानो सानब्लाबो माने गोदोनि समाव सोलोंथाइखौनो लानो हायामोन। आरो ना नोंथां। माने मानो होनोबा गोदोनि समाव माने गोबां खम बिबांनि सोलोंसालिफोर फरायसालिफोर दंङ जायनि जाउनाव माने माखासे फरायसाफोरा माने सोलोंथाइ लानो सानब्लाबो लानो हाया आरो गोबां गोजान गोजान हान्थिनायनि गेजेरजोंसो मा दावबायनायनि गेजेरजोंसो माने बिसोरो ओ मा होनो माबा फरायसालिसिम सहैनो हायो। दा बैफोरनि बियावनो माने गोदो गोदायनि समाव एसे खममोन आरो सोलोंथाइ लानाया दा दा बिनि थाखायनो माने गोदोनि समाव गोबां गाहाय थाखोसि थाखोआव दङमोन जौगानो हाया हास'वाखैमोन माने मा होनो गोदोनि समाव ओ बिदिनो जोंहा दानि समाव जिबायदि गिदिर गिदिर मेसिन दं बे बेफोर बायदि गैया गैयामोन समाव सोलोंथाइनि बिबांङानो गोबां खममोन सोलोंथाइनि हाराहाय दा बिदि आरो। दा नोंथांङा जेनबा दानि जि गोनोखोयारि मुगा नोंथांङानो मिथिखागौ जानांगोन जिबायदि मुवा बेसाद बायदि बायदि ओंखारबाय जिनिस समाजाव दा बेफोरखौ जों बुंनो हायो जे जोंहा सोलोंथाइनि हारा बांनायजों लोगोसे जोंनि ओ मा होनो बिगियान गिरिफोरनि जौगानायनि गेजेरजों जोंहा गोबां मा होनो ओ बायदि बायदि मुवा बेसाद फोर जोंनि गेजेराव दिहुननो हादों बिगियानगिरिफोरा। दा बेबायदिनो जों जोंनि साखाथि बाखाथि जोंनि ओनसोलफोरावनो जों बेफोरबो थानो हायोबा जोंहाथ' जेनोबा गोदोनि समावहाय ओ मा होनो माइ गायनाय खोथिया फुनाय दुब्लिबारि हालेवनाय ओ फोथार एवनाय दा बेफोरो माने ओ जोंनि जि माने सुबुंफ्रानो गोबां खस्थनि गेजेरजों मावनायखौ जों नुनो मोनो। गोदोहाय जोंहा मा होनो ओ खोथिया फुखांनायनि उ खोथिया फुनोबा बिदिखा माइ गायनायनि बिथिंङाव जों बुंनो थांङोब्ला जोंहा जेनबा फोथार एवनायनि बिथिंङावनो जों बेबायदि ओ दंफांजों बानायनाय नांगोल आरो हालिसे मोसौ लानानै बेवहाय माने हालेवनाय जायोमोन दा बेबायदियाव माने गोबाव सम लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोबां खस्थ गेजेरजों माने ओ बे दुब्लिखौ माने एवनो हायोमोन। दा बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय जेब्ला एवख्लांगोन एवख्लांनायनि उनाव जो जोंहा खोथिया फुनाय जायो खोथिया फुखांब्ला बे खोथियाखौ खोथियाखौ माने ओ मा होनो गायनो गायनाय जायो बे फोथार एवनायजों। फोथाराव ओमफ्राय दा बेबायदिनो जोंहा मा होनो उम जेब्ला दुब्लियाव माने मानसियानो गायनांगौ जायो गोबां खस्थनि गेजेरजों बा गोबाव गोबां गोबाव सम लायो दा बैफोरो माने जोंहा माखासे सोलोंथाइनि जौगानायनि गेजेरजों माखासे गोबां गिदिर गिदिर मेसिनफोर ओ दिहुनजाबाय। दा बे मेसिनफोरानो माने गोबां मा होनो ओ समखौ माने बासायबाय होननानै बुं बुंनो हागोन मानो होनोबा जोंहा गायनायनि बिथिंङावनो होन बा हालेवनायनि बिथिंङावनो होन बा आलि दाननायनि बिथिंङावनो होन बा माइ हानायनि बिथिंङावनो होन बेफोर माने गासैबो जों मानसिफोरा मावला आरोना बेखौ जोंहा जि बिगियान गिरिफोरजों दिहुनजानाय माखासे मेसिनफोर दंङ जाय मेसिनानो माने गावनो हारसिंनो बेफोरखौ हाजोबसै आरोना दा जेनबा हालेवनायनि बिथिंङाव ट्रेक्टर दङ जोंहा ट्रेक्टरानो हालेवो दा आरो बावैसो जोंहा आलि दाननायनि मेसिन मेसिन बा टेक्नलजिबो ओंखारबावबाय दा बेफोर ओ आलि दाननायफोरखौबो माने जोंहा ट्रेक्टरनि गेजेरजोंनो दाननो हानाय मोनसे ओ मुवा‌ बा बेसाद दिहुननायखौबो जोंङो दा बावैसो समाव माने जों नुनो मोनबाय। आरो बिजों लोगोसेनो जोंहा माइ गायनाय माइ गायनायाबो जोंहा एथगाब मानि गोबाव जायाखै बियो जोंहा बिगियानगिरिफोरनि जौगानायनि गेजेरजोंनो फैदों बेबो जोंहा बावैसो सिगां समाव दा माने माइ गायनायावबो माने मानसिया एथबां खस्थ माने सिं सागुलायनाय माने गंथाब गंथाब गायनायमोन गोदोनि समाव दा बेफोराव माने गैलिया। जोंहा माने ओ मा होनो? मेसिनानो माने बेखौ सानसेनि समावनो सानसेनि गेजेरावनो गोबां बुरजा हा गुवार गायनो हासै। दा बेफोरबायदिनो जानायनि बिथिङावबो जेब्ला माइया देरनानै फिथाइ थायनानै मोनो अब्लाबो समाव जोंहा माइखौ हानानै मारा होनाय जायो दा थ बेफोरखौ जोंहा मानसियानो मावला मा होनो मेसिनानो जोंहा खेबसेनो हानानै खेबसेनो मारा होखानानै जोंहा माइ गुथिखौ डाइरेक्ट दुलि सिङाव बा बाख्रि सिङाव जों सोनायखौ जों मोन नुदोंमोन। थिबाय आरो बेखौ जोंना मानसि बेफोरनि जि ओ मा होनो खस्थ' बे खस्थ'खौ जोंहा मिसिनानै लाजोब्बाय आरो जास्ट नोंनाव मा होनो ओ रांल' थानांगौ जेबो रां थाब्लानो जों गासैबो बिथिङावनो जोङो मा होनो मावनो हाजोबसै आरो जोङो।
औ औ
गोदोनि बायदि थराब खस्थ' बादिफोरखौ जोङो नुनो मोनला बेफोर माने गासैबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो फैनाय आरो नोंथाङा दा नोंथाङाबो सोलोंथाइनि गेजेरजों माबायदि सोलायनाय मोनदों? बा सोलायनाय फैदों जोंनि गेजेराव दा बेखौनो नों थांबो जा एसे हायो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङाथ' दानि थासारिफोरनिखौ गोदोनिफ्राय दासिमाव बोरै जौगाबोदों बेनि सायाव फोरमायना होबाय आं गोदोनिखौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो।
औ औ जागोन दे नोंथां जागोन।
औ जोङो गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि आगजुफोरखौबो जोङो नुनो मोनामोन आरो नोंथां जायनि थाखाय बिदिनो जौगानो हायाखैमोन आरो जोङो फ्राय गोदोद थ' मानो जौ जौगानो हायाखैमोन होनोब्ला मानोना जोंहा बिदिनो हान्थामेलानि राहाफोराबो जोबोद लोरबांमोन। आरो मा होनबावो जोंहा बिदिनो लामा सामाफोराबो मोजां नङामोन जायनि थाखाय जोंहा सोलोंनो थाखाय मोजां सुबिदा गैयामोन बा जोंहा बिदिनो मोजां कलेज मोजां स्कुल गैयैनि जाहोनाव जोंहा मा होनदों सोलोंथाइआ सोलोंथाइनि बिबाङा जोबोर खममोन आरो ना नोंथां गोदोनि दिनाव। जायनि थाखाय जोङो दानि बायदि आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन। नाथाय जोंहा मा होनदों? गोदोनि समावहाय जोंहा बिदिनो स्कुल कलेज दंब्लाबो मा होनदों जोंहा बेैफोरबायदि कलेजाव सासे सानै मास्टारफोरखौल' जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो मा होनदों बेफोरबायदि सासे सानै मास्टारफोर मास्टारफोरखौल' जोङो नुनो मोन्दोंमोन जायनि थाखाय जों सास्त्रफोरा बा ओ सोलोंथाइफोरा बिदिनो गोबां बांबोनायनि जाउनाव बिसोर माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनो हायामोन आरोना नोंथां जाय मा होनो जोंहा गोदोनि दिनाव ओइ सोलोंथाइनि बिबाङा जोबोर खममोन आरो बे थाखायनो जोङो मा होनदों गोदोहाय जौगानायखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन। नाथाय औ नाथाय जोंहा मा होनदों जौ जानाय लोगो लोगो मा होनदों सोलोंथाया जौगानाय लोगो लोगोनो जोंहा मा होनदों लामा सामा हान्था मेलायनि राहा फोर बेफोर गासैबो गोरलै जानानै फैजोब्बाय दानि जुगाव नंगौ ना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जोंहा बिदिनो मा होनदों गोजान गोजान जायगा हान्थिनोब्लाबो जोंहा गारि मथरजोंनो हान्थि नासै बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो फैजोबनाय आर ना नोंथां जोंहा मा होनो सोलों हेथाइनि गेजेरजोंनो आथिखालनि जुगाव गोदोनि दिनावथ' जोङो बिदिनो बांसिन नुनो मोनोमोन। ओ बिदिनो लेमफोरजों थानाय बा बिदिनो आवारि बाथिफोरजों थानाय खोमसिखौ जोङो नुनो मोनोमोन गोदोहायो नाथाय जोंथ' दायो नुनो मोनो जे जोंनि गामि एरिया फोरावबो गासैयावबो जोङो मा होनदों कारेन्ट जे सोलोंथाइनि गेजेरजों बैफोरबायदि आगजुफोरखौ दिहुननायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो मा होनबावदों जोंङो बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा मा होनदों नाव जाहाजफोर जे दैजोंनो खारजानाय बा बिदि गोबां गिदिर गिदिर मा होनदों अरां जाहाजफोर जे हा हानि गोजौजों बिरनाय बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बेफोरबायदि मा होनदों बेफोरबायदि मा होनदों हा गोजौजों जे खारनाय अरां जाहाज बेफोरखौ मा होनदों थाबनो सहैनाय माला माला सहैखो माला माला फैफिनखो बेफोरबायदिखौ थालखौनो मोनलाया आरोना नोंथां बैफोरबायदिया मा होनदों हान्था मेलानि जायाव गोबां गोरलै जानानै फैदों जोंनि थाखाय जाय बेफोरखौ जों मा होनदों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिरुननो हायो।
औ खोनाबाय नोंथां खोनादों
औ आरो जोंहा मा होनदों सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा मा होनदों बिदिनो माब्लानि समाव अखा होगोन बा माब्लानि समाव बोथोरफोरा बोरै जागोन बे फोरखौ जोङो मा होनदों बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जे साइन्टिस्टफोर बेफोरो रोखा रोखायै बुंनो हायो आरोना माब्लाबा समाव माब्लाबा समाव
औ दा नोंथां जोंहा समाथ' जाबायमोन
औ-औ-औ नोंथां जोंना समाबो सफैबाय नोंथांजों आं दा दसे सम रायज्लायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे
दे औ दे दे दे दे